हेलौ
हेलौ
लौ अ नोंथां
खोनादोंना
औ नोंथांना माबा आवासआ भुलियामा बिराद खम फैदों
हेलौ
खो औ खोनायाखै मोजां नोंथांनि
थाबथाबाय थादोंलै नोंनिया मोजां खोनाफैयाखै आङो
अ आंनाथ थिगानो नोंना माबा मोनसे फोर जादों नामा। औ
खोनाबायना?
ना माबाफोर जादों नामा आंनाथ खोनादों लासै लासै खोनादों नोंनिखो नों मा हेडफुनफोर लादों नामा।
नों आंनिखौ खोनादों दा?
ओ खोनादों खोनादों एयाएयारफनफोर लादों नामा नोङो?
आं मोजां खोनायासै नोंनिखौ
आंथ' खोनादों नोंथां नोंथांना मा माबाफोर जादों नामा। नोंथांना नेट गैया नामा?
रलाय सेक
हेलौ
अ खोनादों ना?
नोंथांना नोंथांना नेट गैया नामा? हेलौ
हेलौ
औ नोंथांना नेट गैया नामा?
खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ हेलौ ओइ